हेलौ औ गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोम हामलायथि जासिननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां
औ नोंथाङा दा फ्रि दंना?
औ दङ।
औ बिदिब्ला नोंथांजों ओ बर'नि ओ गाननाय-जोमनायनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों।
औ औ हागोन दे।
ओरैनो गुबैयै जोंनि बर'नि गाननाय-जोमनाय होनोब्ला जोङो बेसिकेलि माखौ मिथिनाय जायो?
जोङो जेनेबा बर'नि गाननाय जोमनाय नोबा द'खना गामसा आरो ओ जे फास्रा गोदोनियाव लाग्रा एबा ओ बिहु फालि बेफोर आरोना। ट्रेडिसनेल होननानै बुङोब्ला। खोनादोंना हेलौ हेल'